औ नोंथां ओ दायो बरथ'मान ओरैनो जेरायना दङ
नोंथाङा फ्रि ना
औ फ्रियालाय फ्रिमोन नोंथाङालाय मा खामदों
आं माने आसामनि माखासे मु-मुंदांखाफोर बुस्तुनि बागै सावरायनो लादोंमोन आरो
औ
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन नोंथां
आसामा मा मा जिनिसनि थाखाय मुंदांखा
औ ओ आसाम बुं औ आसाम बुङोब्ला थ' जों आसामनिनो सुबुंफोर आसामावनो थायो आसामा जाबाय ओ फास आवनो थसे गं गोनां गान्दानि थाखाय जोबोद मुंदांखा आरो नैथियाव जाबाय सा- साफाद बागाननि थाखाय मुंदांखा जेराव आसामा बयनिख्रुइ साबसिन आरो समायनासिन नेचारेल माने मिथिंगायारि गोथां गाबजों बुंफबनाय बिनि थाखायबो आसामा मुंदांखा आसामाव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जुनारफोर आरो बेबायदिनो मिथिंगायारि सम्पदनि थाखाय बिफां लाइफां दंफां बायदिसिना बेफोरबायदिनि थाखायनो ओ आसामा मुंदांखा जानानै दं जेराव आसामनि नेसारेलनिफ्राय मिथिंगानिफ्राय जोङो ओ मुलि बानायनो हायो आरो फारसेथिं बुङोब्ला जुनारफोर दं जाय थसे गान्दा गं गोनां बिनि थाखाय आसामा आसामावल' मोननाय जायो बिनिखायनो आसामा मुंदांखा जानानै फैदों आरो आसामाव गोबां नेसनेल पार्कसफोर दं जेराव जुनारफोरखौ लाखिनाय जायो ओ मोजाङै प्रटेकसन होनानै ओ बेबायदि फोरबायदिनो मानास मानेरि गै बेफोरो आरो काजिरङा काजिरङायाव दान्दाखौ बांसिन मोननाय जायो बिनि थाखायनो आसामा मुंदांखा ओ आसामा गोबां बेफोरबायदिनि जुनार मिथिंगायारि सम्पद सोरगिदिं मोननायनि थाखाय मुंदांखा जेराव मिथिंगायारि सम्पदानो बयनिख्रुइ साबसिन आरो समायनासिन गोथां महर बिनि थाखाय आसामा मुंदांखा आरो बिनि मिथिंगायारिनि जाय जुनारफोर बे जुनारफोरनि मादाव ओ सनानि सनाथि मोख्रायाबो मासे बिनि थाखायबो आसामा मुंदांखा आरो बेफोरबायदिनो गोबां आसामाव मिथिंगायारि सम्पद बिफां लाइफां दैमा दैसा बेफोरनि थाखायबो मुंदांखा आरो लैथोबो दङ बे लै थोआ आसामनि गिबि खर'निफ्राय जोबथा सिम बोहैलांनाय आसामनि बिखा गेजेरजों बेखौ जोङो बुरलुंबुथुर दैमा होननानै
जाय दैमाया आसामनि बिखा गेजेरजों खिनखावनानै जोबथा बुरलुंबुथुर दैमायाव गोलैहैयो बेनो आसामनि ओ मुंदांखासिन लैथो लैथोमा बिनि थाखायबो आसामा मुंदांखा आरो बेफोरबायदिनो सापात सापात होननानै मोनथियो जों साहा बिलाइ बेखौबो आसामाव गोबां जायगायावनो ओ आबाद मावनाय जायो जायखौ बिनि जुगिदि ओ आसामनि सुबुंफोरा गोबां लाख लाख हाजार हाजार बे साफादनि जुनै ओ माखासे खामानि मावनानै गावबागाव ओ उदैखौ सुफुंगासिनो दं बिनि जुगिदि खामानि मावना नै गावबा गाव न'खौ दालांगासिनो दं आरो दावगालांगासिनो दं आरो आसामाव बेफोरबायदिनो सम सम बांसिनानो ओ माइ आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो जाय आसामा दावगालांगासिनो दं माइ आरो सापातनि जुनै थिग बिदिनो आसामाव ओ आसामा बेफोरनि थाखायनो मुंदांखा जानानै फैदों ओ आरो आ सामाव बेफोरबायदिनो गोबां कलेज स्कुल दङ बेफोरनि थाखायबो जेराव आसामनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानानै दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों थ' होमबा बेफोरनि थाखायनो आसामा मुंदांखा थ' नोंथाङाबो एसे आसामनि बागै मारै आसामा डेभलप जालांदों बा दावगालांदों बेफोर
अ हागोन खिन्थु सिगांसिनफोराव मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरो ना नोंथाङा जेब बुंदों जे थसेल' गं थानाय गान्दाखौहाय जे आसा आसामावल' मोनो होननानै नै खिनथु आङो इन्टारनेनिफ्राय मिथि नाय बा जेब्ला नेपालावबो माखासे थसेल' गं थानाय गान्दाखौ मोननो हायो आरोना
औ औ
आरो आसामा आसाम आसामा जाबाय आसामा मा मा नै ओरैबायदि जाहोननि थाखाय मुं दांखा आरो जेन इन्दि खुन्दुंखौ मा माथ्र' जोंनि आसामावल' मोननो हायो आरोना आरो जोंनि आसामा औ ओमफ्राय आसामा ओरैबायदिनि थाखाय मुंदांखा जों माने बियो नर्थ इस्टनि गेटवे आरोना आसाम मा जोंनिया आसाम गेट अवोल जोंनि नर्थ माबा नर्थ इस्टआव हाबलांग्रा लामा आरोखि नै बियो जोंनि आसाम गैयाबानो जाया आरोखि बेफोरबायदि आरो गोबां रोखोमनि जों मोननो हायो जेरै माबा खुसेर बिदै बेफोरनि थाखाय मुंदांखा आरो गोबां बिदिनो गेदेमा गेदेमा हाग्रामाफोर दं जोंनियावहाय जे नुनो मोनो जोङो काजिरङा हाग्रामा मानास हाग्रामा बिदिनो बायदि बायदि बायदि रोखोमनि हाग्रामाफोरनि थाखाय मुंदांखा आरोना आरो आरो आसामा जोंनिया माबा गुवाहाटी
औ
गुवाहाटिया जाबाय जोंनि माबा मा होनो पार्लियामेन्ट नर्थ इस्टनि पार्लियामेन्ट माबा जोंनि बे औ नर्थइस्टनिनो जोंनि बेयावहाय जों ज'जोबो आरो नर्थइस्टनि सेभेन सिस्टार जेखौ जों होनना मिथिनो मोनो औ बियो जों बेयावहाय पार्लियामेन्टखौ जयो आरोखि आरो बिदिनो गोबां बागै आसामा मुंदांखा जाहैदों किबि सेन्टारावनो आसामा मुंदांखा सेथियाव जों मोननो हायो साहानि थाखाय मुंदांखा आरो ओरै थसेल' गं थानाय गान्दानि थाखाय आरो बायदि बायदि बिदिनो सिल्क सारि जोंनि माबा आसामावल' मोननो हायो आरो
औ
आरो बिदिनो गोबां रोखोमै जोंनि बेयावहाय जों नुनो मोनो जोंनि बे आसामावहाय ट्राइबेल मानसिया बांसिन आरोखि बिनि थाखायबो मुंदांखा जेरै बर' गार' राभा बिदिनो बां बायदि बायदि रोखोमनि हारिफोरनि जोंनि आसामा बायदि गाबनि जों गोबां टाइप दं आरो जोंनियावहाय गोबां हारिफोर दं बे हारिफोरनि थाखाय मुंदांखा आरो जेन जोंनि आसामाव गोबां रोखोम रोखोमनि बिदिनो जों नुनो मोनोखि आसामाव गोबां बिदिनो बायदि बायदि गाबनि हारिनि बिजोंनो जोंखौ एकदमबारे मा होनो सोमोनांथाव समायना नुयो आरोखि बेफोरबायदिनि थाखाय मुंदांखा आस थामा आरो आरो जोंनि आसामाव जोङो बेबायदि बुस्थुफोर नुनो मोनो जेन गुबुन स्टेट बा हादराव नुनो मोना जों आरो बि बेफोरबायदिनि बागै जोङो इन्टारनेटनो इन्टारनेटनि इन्टारनेटनि बागै इन्टारने इन्टारनेटजों लोगोसे जों मोननो हायो आरो इन्टारनेटाव जों जेन सोंथिफोरखौ सोंनानै जों बेफोरनि बागै नुनो मोनो आरोखि
औ
जों इन्टारनेटावहाय सार्च खालामबा जों नुनो मोनो बिदिनो गोबां गाबनि आस सामा मुंदांखा आरो बिदिनो गोबां गोबां साइ जेन दाखालि साननैसोसो जाना थांबाय बागुरुम्बा दहौ होननानै मिथिदों जे जि रोजा जि रोजा जि रोजा आर्टिस्टफोरानो जेन बेयावहाय माबा बाहागो लानो हादों आरोखि आरो बिदिनो गोबां रोखोमै दामग्रा देग्राजों जों बड'' बद बर' हारिया जौगानो नुनो मोनदों जोङो आरो बेजों लोगोसे बर' हारिल' नङा जेरै असमिया हारि नै बिदि बायदि बायदि हारिनि बागै जों मोनदों आरो आसामावहाय इन्टारनेटनि जुगोदै जोङो जों मोनजोबनो हायो आरोखि आरो नोंथाङा दे एसे खोन्थाबावदो थालांनाय भुलफोर जादोंबा
औ नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ बिदिनो आसामा गोबां हारिनि थाखाय मुंदांखा बियो सैथो बे ओ आसामनिनो सुबुंफोरा बुंलांनाय बायदि आसामाव मोनसेल' हारि थाब्ला समायना जाया जेरै बिबार बारियाव बारसेल' बिबार थाबा समायना जाया होननायखौ नोंथाङा खोनादों जानो हागौ
औ
थिग बेबायदिनो आसामावबो मोनसेल' हारि हारि गैया गोबां गुबुन गुबुन हारि दं जेरै बिबार बाग बागानाव मोनसेल' बिबार गैया थाब्ला समायना नुवा आरो गोबां रोखोम रोखोमनि गाबनि बिबार थायोब्ला समायना नुयो होननो बिदिनो आसामाबो गुबुन गुबुन हारिजों जोख्लबजानानै दं बिनि थाखायनो अनलायनानै जयै गुबुन गुबुन हारिब्लाबो गोरोबलायनानै आसामावनो ओ गावबा गावनि जिउ खुंलांनाय आरो दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो आसामाबो गुबुन गुबुन हारिनि थाखाय बिबारफोर बारिफोर बायदि हारिजोंनो बुंफबनाय बिनि थाखायनो हारिनि थाखाय आसामाबो जोबोद समायना आरो थ' होमबा जोंहा नोंथां समाबो जाबाय एसेयावनो दोनथ' थ'नोसै गोजोननाय
औ दे गोजोन्थों